थां औ खोनादों
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानै
औ खोनादोंना
मटर बांनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंहा गोबां गाज्रि जालांगासिनो दं नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बेखौ ओ बेफोर जोंनि मिथिंगानि जानाय जाहोन आरो बेफोरनि हो बथानायनि राहा बेफोरनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ दा जों बे आबहावा गुबुंले जानाय बा मिथिंगा नि खैफोद गोनां बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो थाङोब्लाबो सिगाङावनो जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो दासिम आथिखालसिम माबोरै जाबोगासिनो बेखौ जों सावरायनो नांगोन नङा होमबा नोंथां दा गोदो ओ जोङो आबहावा होननानै बुङोथ' जोंनि बे बार दै हा बिफां लाइफां बेफोरनो जिब जुनार बे फोरनो नङा होनबा दा बेफोर बार दै हा बायदि फोरखौ गुबुंले खालामनो जानाया जाहैबाय जोंनि माखासे सुबुं माहारिनि मावनायनि हाबानि थाखायबो जायो आरो माखासे मिथिंगायारि खैफोदफोरनि थाखायबो जोंनि आबहावाया माखासे गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो बा खैफोद गोनां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंहा जेरै आबहावाया ओ लासै लासै गोदोनिफ्राय जोंहा दासिमाव मा लासै लासै गोबां बेबायदिनो ओ माखासे गेब्रेंनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ नङा होमबा बिदुं बांनायखौ जोङो बांसिन नुबो सिनो दङ बैफोर जाहोना जोंहा मायाव जाबोगासिनो दं जोंहा माखासे बिफां-लाइफां दानफायनाय सुबुं अनजिमाफोरा बांद्राय बांलांनायनि जाहोनाव जोङो बांसिन दानि मुगायावहाय मा बे जोंनि आबहावाखौ गुबुंले जालांगासिनो दंनायखौनो जों नुनो थाङो आरो। आरो जोंहा मा सुबुंफोरा बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिं बिरोंदामिनाव जौगानायजों लोगोसे जोंहा मा गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन कल कारखानाफोर बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनो गोरों जानानै जोङो बेफोरनि गाब फ्रायबो माखासे गोबांहाय ओ दाखोर दालाफोरा जोंनि गेजेरावहाय ओंखारो नङा होनबा बैफोर दाखोर दालाफोरजों गारनानैबो जोंनि माखासे हाफोरा गेब्रेंलाङो लासै लासै बेनो मा जोंनि ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो दा जोङो जोंनि आबहावाखौहाय जोङो ओ रैखा खालामनानै लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो मा ओ सिगाङाव बिफां-लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानो नांगोन आरो। दा जोङो बिफां-लाइफां थायोब्लासो जोंनि आबहावायाबो गोग्गो थागोन गोजोनै थागोन। नङा होमबा? दा जोङो आबहावाखौ गोग्गो गोजोनै लाखिनो हायोब्लासो जों सुबुं माहारियाबो मा गोजोनै जोङो जिउ खांनो हागोन आरो दा जोंनि बे बुहुमाव बिफां-लाइफांफोर गासिबो जोबस्रांलाङोब्ला जों सुबुं माहारिनि थांना थानायनि राहायाबो जोंहा मा गोब्राब जागोन आरो। जोङो हां लानायावबो जोंहा गोबां जेंना सोमजिगोन आरो आरोबाव जोङो आबाद मावनानै जानो जोंहा मा गोबां खस्थ' मोनगोन। दा आबाद मावनायावथ' जोंहा मा जागोन गोबां ओ बेबायदिनो दै नांगौ जायो बे दैफोरा जुदि अखा हायाब्ला जोङो दैमानि दैफोरा रानलांजोबोबा जोंहा मा आबादखौ जोङो मावनायाव जोबोद खस्थ' मोनगोन आरो बेनिखायनो जोंहा मा जागोन ओ बिफां-लाइफांखौ जोङो गायनो नांगोन जाहाथे जोंहा नांगौ समाव ओ अखाखौ मोनो नांगौ रोखोमनि दैफोरखौ जोङो मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो मा बिफां-लाइफांखौ जों गायनो नांगोन आरो। दा बिफांखौ जोङो गायथारनांगोन बिनिखायनो जोंहा सरखाराबो जोंनो थाखाय मा माखासे ओ बिफां-लाइफां गायनायनि थाखाय हाबाफारिफोरबो हरनाय जादों। गोबांथार जेरै बिदिनो बा जुनावहाय जोंहा बिफां-लाइफांखौ ओ गायनो नांगौ होननानै जोंहा सरखारा मोनसे आयेन दानानै होखादों बोसोरफ्रोमबो जोङो गायो आरो। दा जोङो बेबायदि सरखारनि माखासे आयेनफोरखौल' जोङो मानिनानै गाय गायनांगौ बे नङा आरो। जों गाव गावबो गोसो जानानै गायनो नांगौ मानो होनबा जों गावनो मेगनजों नुबोगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव माबायदि आबहावायाव बेसिबां ओ बिदिनो गुबुंले जाबोगासिनो दं बिदुङा जोंनि गेजेराव बिसिबां बांबोगासिनो दङ बेनिखायनो जों गावबा गाव मालायनि जोङो थिननायजों नङा जों गावबा गाव गोसो जानानैसो जोङो मा खालामनांगोन आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनो बा समान लाखिनो जोङो नाजानांगोन। नङा होमबा? बेनिखायनो जों बे बिफां-लाइफांखौ जोंङो गायनो नांगोन। लोगोसे जोङो माखासे हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनाय बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन एबा नागारनो नांगोन हाग्रा-बंग्रा एवनाय बेफोरखौ जोङो नागारोब्लासो जोंहा मा बे हाग्रामा ओनसोलफोरनिफ्राय जोंहा मा बेफोरावहाय अखा गोबां सोमजियो। नङा होमबा? दा जोङो अखाखौ मोनोब्लासो दैखौ मोनो बेनिखायनो जोङो बै माखासे ओ सुबुंफोरा जेरैहाय गावबा गाव न'आव थानानैबो जोङो मा गुबुनावहाय जेरै हादानफोर सिफायनानै बेहाय फामु जाहैयो गोबां गाव गावनि गथ'फोरा बुरजा जानायनि जाहोनाव। नङा होमबा? जोंङो बैहाय आबाद मावनानै जोंङो बे आबादफोरखौ जोंङो ओ जोंङा दैखांनानै लाबोयो आरो दा बेफोरनि थाखाय जोंहा हाग्रामा ओनसोला जोबस्रांगासिनो दं लासै लासै अखानि बिबांङा जोंहा खमायलांगासिनो दं बेनि थाखाय आरो आरो जोंहा जिब जुनारफोराबो गैया जालांनो हमगासिनो दंङ। हाग्रामा ओनसोलफोरानो जोंहा जोबलांङोब्ला जोंनि जिब जुनारफोरा बहा थांनांगोन नंङा होमबा। बेनिखायनो आरो आरो माखासे जोंङो जिब जुनार फोजोबस्रांनायफोरखौबो एंगार नांगोन मानोना जिब-जुनारासो जोंनि आबहावाखौबो मा समानथाय गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो। माखासे गेसाव गोफोन जिब-जुनार थैनानै थानाय बेफोरखौ जोंनि बै माखासे दाउफोरा जिबफोरा जायाब्ला होमबा जोंहा मा आबहावायाव माखासे ओ बेबायदि गाज्रि गुबुंनाया फैगोन आरो जेरै जिब-जुनारफोरनि गोथैफोरनि माखासे सेवनायफोरजों जोंहा मा बेबायदिनो आबहावं बायदि गेसफोरा ओ जोंनि गेजेरावहाय बिदि फैनाय नंङा आरो होमबा जोङनो गासिखौबो नांगौ बे बिफां लाइफांखौबो नांगौ जिब जुनारखौबो नांगौ दैफोर गैयाब्लाथ' जों थांनानै थाखोनो हाखाया बेनिखायनो जों दैखौबो गोग्गो लाखिनो नाजानांगोन आरो दैफोरखौ जोंङो गोग्गो लाखियोब्लासो जोंङो मा ओ बे आबहा खौबो जोंङो समानथाइ लाखिनाय जागोन आरो दा नोंथांङाबो बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो ओ जोंहा आबहावा गाज्रि होननानै बुंङोबा नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जे। मोननै जाहोननि थाखाय जोंङो जानायखौ नुनो मोनो जे जोंनि मिथिंगानि जाहोथाय ना बा मिथिंगानि मोनसे ओ मोनसे बेबायदिनो जाथाय बिनि जा सायाव जोंहा आबहावाया गाज्रि जायो जेरैहाय अरगें हाजो बेरफुनाय आरो अरनारि अर खामनाय बेफोरो जाहैबाय मिथिंगायारि जाहोननि थाखाय जोंहा जोंनिघ आबहावाया गाज्रि जायो बा गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंङो मोनसेखौ जाहैबाय ओ जोंनि सुबुंफोरा मावनाय ना सुबुंफोरनि माव बेनि फथाइनि सायाव जोंहा जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो जेरैहाय सुबुं अनजिमा बांनाय गोबां गारि मथर बांनाय कलकारखाना बांनाय आरो बेबायदिनो जोंहा आबाद फोथार बांनाय नंटंंङा होमबा नोंथां आङो दा बे बेफोरखौनो फारियै नों बिथांनो फोरमायनो थांगासिनो जोंङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां गोनांथि फोर बांदों नंङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंङो आदारनि गोनांथि न'-न'बां थानायनि गोनांथि नंङा होमबा नोंथां जेरै आंङो मानो बेबायदि जादों होननानै बुंङोबा मा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव मानो जोंनि मिथिंगाया बा आबहावाया गाज्रि जायो होननानै बुंङोबा जों बेखौनो मख'नो हायो जे जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे खुलियो आरो जोंहा आबादथिलिफोरनि गोनांथियाबो बांसिन जायो नंङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोंङो थाग्रा खुलिनि गोनांथि जानायलाय जोंङो बेबायदिनो माखासे अरनबारिफोर खौ जोंङो एवस्रांनानै बा दानस्रांनानै जोंङो बेबायदिनो जोंङो हादान सिफायनानै जोंङो माखासे थाग्रा खुलि बा गामि ओनसोल बानायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां बेनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांफोरा जोंहा खमायलाङो नंङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जोंनि माखासे गोनांथियाबो बांदों बेनि जाहोनाव जोंङो गोबां गुवार गुवार आबाद फोथार बानायनो गोनां जादों जेरै बेयाव जोंङो माखासे हाग्रा बंग्राफोरखौ जोंङो दानस्रांनानै जोंङो लांदां खालामनानै आबाद फोथार बानायनाय जादों बेनि जाहोनावबो जोंहा बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों नंङा होमबा नोंथां दानिया बिफां लाइफांङाव खमायोबथ' जोंहा मिथिंगानि जोबोद खहा जायो नङा होमबा नोंथां जेरैनाखि जोंहा बिफां लाइफांनि बानजायनाया जोंनि सुबुं जिउआव बा जोंनि मिथिंगायाव बा जोंनि बुहुम बिखायाव जोबोद जोंहा बानजायनाया गोजौ थाखोनि नङा होमबा नों बा जोंनो बिफाङा जोंनो जोबोद बानजायनाय होयो जेरै ओ जोंनि जे सुबुं माहारि आरो जोंहा माखासे जिब जिबिफोरना बेफोरनि हां लानाय जे अक्सिजेन गेस बे गेसखौ बिफां लाइफांफोरानो हगारनानै होयो आरो जोंङो बिफां लाइफांफोरखौनो जोङो खमायनायनि फारसे लांङोबा बा बिफां लाइफांखौनो जोंङो फोजोबस्रांङोबा बे जोंनि ओ हां लानाय बेखौ माबेनिफ्राय मोनलायखौ नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंडनि सुबुंफोरा जोंहा हगारनाय जे अक्सिजेन गेसौऔौ आरो लोगोसे जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे गारि मथरनि बाहायनायाव बांलांदों नङा होमबा नोंथां दा बैफोरबायदिनि जोंहा गनाय उखुन्दै आरो जोंहा गोबां इन्डास्ट्रि कल कारखाना बेफोरनि जोंहा माखासे ओ गनाय गेस आरो खुन्दैफोर बेफोरबो बांलांदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा बैफोरखौबो जोंहा बिफां लाइफांफोरा जोंहा सोबनानै बा बोनानै लायोमोन जे सोरां गिदिरखौ दानायनि जोहै दा बिफां लाइफांफोरा ओरै खमायलाङोबाथ' बे गेसफोरा जोंहा बारमनदलावनो गिदिंथिंबाय थागोन नङा होमबा नोंथा खौ जोंनो नाङा बेबायदिनो जोंहा जोंनि आबहावाया गाज्रि जालाङो आरो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा बेखौबो मख'नो हायो जे सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा आबादनि दिहुनथायाइा गोबां बांलांदों जे बे खारनावनो जोंहा माखासे ओ जावले जावले आबाद मावनाय जे मोनसे हायावनो जोङो जावले जावले आबाद मावनाय आरो बेबायदिनो आबादफोरा जायाबा जोंहा रासायनारि हासार बाहायनाय आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय आरो जोंहा हाग्रा बुथारग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरनि जोहै जोंहा माखासे गासै जोंनि हानि गेब्लेनाया जालांदों बा गाज्रि जालांदों जोंनि हाफोरा आरो बेबायदिनो बेफोरो बारमण्डलावबो माखासे फ्रि फ्रि जे खुवा बायदि जानानै गिदिंथििननायाव जोंहा माखासे बारमडलनि गाज्रि जादों आरो बेबायदिनो जों हा बेफोर रासायनारिक हासार आरो हा एम्फौ फोदैग्रा मुलि लोगोसे हाग्रा फोथिग्रा मुलि बेफोरो जोंहा अखा बांखाफोरजों बोहैलांनानै जे जोंनि दैमा दैसा बेबायदिनो गाथोनफोराव बा दैमाफोराव बा फुख्रिफोराव बा बेबायदिनो दंग'फोराव गोजावलांनानै बा गलायहैनानै माखासे दैनि गेबेलेनाय बा गाज्रि बेखौ लाबोदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो आरोबाव मख'नो हायो जे जोंनि आबहावाया माबोरै गाज्रि जायो होन्नानै बुङोबा जोंनि जे बुहुम बिखं बा जोंनि मिथिंगानि दै ना बेखौबो जोङो सुबुंनि मावथायाइनि जोहैनो गाज्रि खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो दाखोर दाला दैमा फोराव गाननाय आरो बेबायदिनो ओ माखासे कलकारखानाफोरनि जे गलांनाय खामु मुवा बेफोरखौ जोङो दैमा दैसाफोराव हगार हरनाय बेफोरनि जोहै आरो जोंहा ओ गोबां बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जोहै जोंहा माखासे टाउन सहरनि मैला मैथा ना बेफोर दैजों सुस्र लांनानै बा अखा अखानि दैजों सुस्र लांनानै बा बेफोरखौ जोङो दाखोर दालाफोरखौ दैमायाव गारहैनाय बेफोरनि जोहै जोंहा माखासे मा होननानै बुङो दैनि गेबेनाय बेयो जानो थाङ बांसिननिफ्राय बांसिन जादों नङा होमबा नोंथां थिग बेनि गेजेरजोंनो जोंनि आबहावायाबो जोबोद गाज्रि जालांदों आरो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे गोबांथार मख'नो हायो जेरै जोंहा ओ लामा ना प्लास्टारनि लामा बानायनाय बेनि जोहै जोंहा दुंलांदों। आरो बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां अनजिमा खमायलांनायनि जाहोनाव अखानि बिबाङाबो खमायदों। जायनि जाहोनाव जोंनि ओ मिथिंगानि जे मोनसे थि बिबांनि जोंहा अखा आरो बेबायदिनो दुंनाय बेबो जोंहा समानथि गैयि जालांदों जे जोंहा माखासे अखानि गैयैनि ओ बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव अखाफोरा खमायलांदों आरो जोंहा बुहुम बिखुाव दुंथाया बांलांदों बेबायदिनो जोंहा माखासेओ फाखानि लामा आरो फाखानि न' बा फाखानि सिथ्ला बा वालफोर बेबायदिनो गोबां फा खानि बेबायदिनो जोंहा लुथाइफोरा जोंनि बुहुम बिखुंनि दुंनायखौ जोंहा बांसिननिफ्राय बांसिन खालामलांदों नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि ओ बुहुम बिखङा जोंहा बारानिफ्राय बारा गुबुंले जालांदों। दा बेफोरखौ होबथानायनि राहा होननानै बुङोबा जोङो गिबियावनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानांगोन। बेजों लोगोसे हाग्रामा फोजोबस्रांनाय अरन फोजोबस्रांनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नांगोन बेफोरखौ जोंहा सोरखारि माखासे बिफानफोरा जे जोंनि सोरखारि हाग्रा बिफान बिसोरो गोख्रों जोंहा
औ नोंथां।